औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ आं माने नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंथांजों ओ जोंनि बे फराय लिरनाय फरायनायनि सायाव सावरायनो साननानै आं नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा जुदि जदि ओरै दंब्ला सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे
औ अब्ला मा-माने जोङो जिउआव फरायनानै मा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो बा जोङो बोरै बोरै फरायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ माने इडुकेसननि सोमोन्दै आरोना?
औ औ औ
औ ओ औ इडुकेसन होनोब्लाथ जेनेबा सोलोंथाइ सोलों थाया ओ ओरैनो माबो स्टुडेन्टनि माने फरायसानि लाइफ फरायसानि जिउआव बहुद ओम गोनांथिखा इडुकेसना माने सोलोंथाया बेजों लोगोसे ओम आं सानो आरो माने इडुकेसनाहाय बियो स्टुदेन्टनि थाखायल नङा नाथायबा बियो बयबो गासिबो सुबुंफोरनि थाखाय गोबां इम्परटेन आरोना बेयो माने बे इडुकेसना जोबनानै थाङा बियो नों मानसिया थैब्लासो जोबलाङो बेबायदि होननाय बायदि माने लाइफ लं प्रसेस आरो ना ना बे मोनसे स जोंनि जिउआवहाय अ जिउआवस सोलोंथाया ओरैबायदि इम्परटेन नों ओ सोलोंथाइ लायोब्ला नोंनाव लेखानिल बा माबा निल गियान हाबा आनथायबा बेयावहाय ओ एक्सट्रा जेरैहाय नोंनि ओ बिहेभियार थागोन अ नोंनि आखल आखु थागोन बा नोंनि मा होनगोन बिदिखौ सर हुदा बेफोरबायदिया गासिबो सोलोंथायावनो थाफाजोबो बा नोंहा सोलों थाइ दङबा नोंनाव बेफोरबायदि गुनफोराबो थाफागोन आरोना बेनिफ्राय सोलोंथायाहाय जोङो फरमेल होननानै फरमेल